खोनादोंना? जों दायो साम' ओंख्रिनि बागै रायलायगोन नोंथाङा साम' ओंख्रि जानो मोजां मोनो ने?
ओ आंथ' साम' ओंख्रि जानो मोजां मोनो ओ दायोथ' बुंनो थाङोब्ला सरासनस्रायै जोंहा दायोण
आंबो बेखौ जोबोद मोजां मोनो साम' ओंख्रिखौ।
औ ओ दायोथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला सरासनस्रायै दैज्लां टाइम जोंहा दैज्लां टाइमाव जोङो फोथार बारियाव बा दुल्बियाव जोङो साम' दुब्राखौ मोननो हायो आरो लोगोसे जोंहा सामुआ मोननै मोनथामसो रोखोमनि दङ जेरै सामु दुब्रा आरो साम' गोलाव आरो सामु लादाय आरो सामु दुनाखं जायखौ जोङो मोननो हायो। फोथाराव बा दुब्लि बारियाव सामु दुलुरखो आरो सामु गोलावा थायो जोंहा दैमा एबा दैसा दंग'फोराव ओ आरो सामु लादायाबो दैसाफोरावबो जोङो सामु लादायखौ माब्लाबा समाव मोननो थाङो बाट प्रायानो बेबो दुब्लि आरो हाखर हालाफोराव थायो सामु दुब्रा आरो सामु लादाया आरो सामु दुनाखङा जाबाय न'खरनि बा न'नि फुख्रिफोराव हाब्रुआव थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ जोंहानि न'आव जोंहानि फख्रियावबो दङ जायखौ जोङो ओ दुनाखं होननानै गोबां मानसियानो
नानै जायो जेरै हा सबाइजों अनला जायो लावजोंबो जायो।
ओ माने सामु ओनथाबो अनला संना जायो मानसिफोरा आं जोबोद मोजां मोनो सामुखो जानो आरो सामुआ जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोजां जायखौ जोङो बुङो मेगननि पावार खमायब्ला जोङो सामुखौ जानो डक्टरफोरा एडभाइस होयो जोंनि साबसिन मोजांसिन सामुआ जाबाय सामु गोलावखौ जोङो मेगननि थाखाय जानांगौ आरो बियो जोंनि मेगन पावाराव माने माखासे हेल्प खालामो आरो नोंथांनि न'खराव साम'खौ माजों बांसिन जा नाय जायो। बुंनो हागोन ना?
जोंहानि न'आव सामुखौ साबसिन सबायजों जानाय जायो बांसिनानो।
औ
साम' सबाय आरो मालाबा समाव इदिनो अमा गोरान अमा गोरान एसे होयो।
औ
जोंनि न'आव गासैबो साम'खौ जानो मोजां मोनो नै दायो आरो साम'नि बोथोर फैगासिनो। जाहा न'आ दैमा खाथियावखाय जों गाव गावनो गुरनानै जायो साम' गोलावखौहाय।
औ
आंबो बहुद गुरो न'आव थाबाय बायोबा मोजां मोनो साम' जानो बिनिखायनो गावनो गुरनानै लानानै फैयो साफा खालामो सङो।
औ
मालाबा मालाबा समाव जोगोनारजोंबो जानाय जायो।
ओ गोबां बिदिनो जोङो गामि जायगाफोराव नुनो मोननाय जायो ओ जोंहा माने सामुनि आंखालखौ जोङो गामिफोराव नुनो मोननाय जाया आरो। मानो होनोब्ला जोंहा दैमा दैसाफोरा खाथि जायो। गोसोबानो लुबैबानो जोङो माने लायनो हायो। खननानै बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां मानसिफोरानो ओ साम' फाननानै बिदि न'खर संसार जानायफोरखौ आङो नुनो मोनदों ओ गोबां मानसिफोरानो माने मोननो थाङा गोजान गोजान जायगाफोरावथ' बिसोरो गोबां बिदिनो बायनानैनो जादों। मानसिफोरनि संनाय स्टाइला गुबुन गुबुन जानो हागौ अब्लाबो जोंहा माने साम' ओंख्रिया बयनियाबो गोथाव जायो आरो जाहाबो बांसिन हा सबाइजों जानाय जायो आरो लाव ओंख्रिजों जानाय जायो।
नोंथांमोना अमाजों जागोना जाया नों थांमोननि न'आव अमाजों जागोन ना जाया साम'खौ?
ओ बेबायदिथ' मोनजाफेराखै जाफेरा जाहा बेबायदि
औ मालाबा समाव संनाय नायबानो जाबाय
ओ बांसिनथ' जाहा सबाइजों ओ अनला जायो ओमफ्राय लावजोंहा बिदिनो फाजा बिदि जब जब बिदि संनाय जायो ओ आंथ' साम' ओंख्रिखौ संफेराखै बाट आंनि मामिया सङो आइआ ओमफ्राय आब'आ सङो आरो जोबोद गोथाव मोनो आरो जाहा आबैया बेस्ट सङो आबैनि संनाया जोबोद गोथाव जायो साम' ओंख्रिया थह आङो आबैया सङोबोला जोबोद गोथावसिन मोनो आरो ओं गासैनिबो सं नाया आलादा जायो थह न'खराव सोरबाफोर न'खरावबो संनायफोरा आलादा आलादा जायो बयबो सेम जाया थ' बिदिनो आंबो जोंहा आबैनि संनायखौनो बांसिन गोथाव मोनो आरो। दानियाथ' जोंहा गोबां हटेलफोरावबो साम' ओंख्रिखौ संनानै फानो बुंनो थाङोबा सरासनस्रायै जोंनि बर'नि बियो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरो जायखौ जोङो मि थियो साम' ओ साम'आ जाहा दै सिङाव आगर एरो आरो लोगोसे बे साम'नि ओ आगरखौनो जोङो माखासे दख'नायाव आरो आर'नाइ फास्रायाव जोङो आगर एरखाङो जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा जै आर'नाइ जों बे आर'नाइाव साम'नि आगर एरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ साम'खौ गोबां बेमार बेमारफोरनि थाखायबो बाहायो मुलि बिफोदाव
औ औ
सोरनाबा सोरनाबा बिगुरनि बेमारफोर जायो बैफोरावबो बे साम'आ बाहायजायो।
औ
नोंथाङा खोनाबाय नामा साम'खौहाय माहाबा बेमारफोर सोखानायफोराव बाहायनाय?
बिदिथ' आं खोनायाखै बाट मेगननि थाखाय माने डक्टरफोरा एदभाइस होयो आरो साम' ओंख्रिखौ जा मेगननि थाखाय मेगननि पावाराव हेफाजाब होयो होननानैहा मानो होनब्ला जोंहा फेमिलियाव जेनेटिकलि मेगननि प्रब्लेम दङथ' थ' बेखायनो डक्टरनि एदभाइस बादियै साम' गोलावखौ जोङो जानाय जायो आरो गोबावसै साम' मोनजायैया जोंहा न'आव मानो होनब्ला बयबो लोगोसे थानाय जाया। आं सानदों एबार खनसे जुदि न'आव थाङोब्ला साम' ओंख्रि आंबो संनो सोलोंगोन होननानै आरो संनानैबो जागोन होननानै आरो।
आंबो साम' ओंख्रिखौ संनो रोङा सानदों आंबो सोलोंनानै लागोन एबार मानो होनबा जों इमानो जानो गोथाव मोनो खिन्थु बै मैगंखौनो संनानै जानो रोङा बेनिखायनो एबार न'आव थांनाय जायोबा आंबो मामानिफ्राय सोलोंना लानो सानदों। जाहाथे आंबो आंनि आंनि लोगो फोर आंजों थाग्राफोरनो बेलेग हारिनि मानसिफोरनो जाहोनो जोंनि बर'फ्रा मारै संनानै जायो औ नोंथांनि लोगोफोरा जायो नामा साम' मैगं?
ओ आंनि लोगोफ्राबो जायो बात बेसोरबो संनो रोङा माने जोङो गुबुन बिदि मालायनि दुखानफोराव थांनानै बायनानै जानाय जायो आरो। दा न'आव थांब्लासो ओ जानाय जासिगोन आरो। बिमाइनि आखाइजों संनाय आरो आ बैनि आखाइजों संनाय खौ न'आव हांब्लासो मोनजासिगोन। गोबां मानसिफोरानो माने गोथाव मोनो होननायखौ जों खिन्थानो मोनो खोनानो मोनो। ओ दानियाथ' संनानै फानब्लाबो माने दखानफोराव थोस्लाबलाया बयबो जायो। माने जोबोद गोथाव मोनो साम'आ बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोथाव आरो बेयो जोंनि बर'नि मोनसे ओ हिस्ट्रियाव लिरजानाय मोनसे ओंख्रि थ' गासैबो जानो मोनो बा जानो मोजां मोनो। आरो बयबो मिथियो बे जोंनि बर'नि मोनसे ओ मुंख'जाथावना ओंख्रि होननानैहा। गोबांनि बिदिनो गिदिर गिदिर मानसिफोरखौबो आङो जानायखौ नायो साम' ओंख्रिखो। ओ नोंथाङा मायबा बुंनो सानोबा बुंनो हागोन।
जोंनि बांसिनानो जों जोंनि बर'आवहाय साम' जों सबायजों जानाय खोनायो नालाय। आंबो जोंनि गामियाव नुदों। जों गामिनि बाजै मोना मादै मोना बिथांमोना बे साम'जों सबायजों संनानैहाय बेलेग हालामनि मानसिफोरनो फाननाय खुरैसेयाव बाजि बा जौसे बिदि फाननानै बिथांमोना थाखा रांफोर खामायनायखौ नुदों आरो आङो
आंबो नुदों माने गुबुन बेलाहिजोंहाय टमेट'जों अनला जानायखौबो आङो नुनो मोनदों आरोना साम'खौहाय। उम। आरो माखासे ओ बिलाइ गोथांफोरजोंबो अनला जानायखौ नुनो मोनदों। ओ बाट जोंहा जाफेरा बेबायदि। ओ साम'आ जोबोद गोथाव। ओ संनो रोंब्ला आरो संनो रोङाब्लाथ' बियो गोथाव जानाय नङा मानो होमब्ला ओ बेखौ जोंहा गोबां गोलाव प्रसेसैसे संनांगौ जायो। मानो होमब्ला बेखौ खन्नायनि उनाव हुनानै जोङो दैयाव सोमनानै दिननांगौ जायो। आरो लोगोसे ओ मा माखासे बिनि उनाव मा माखासे खामानिफोर थाबावो साम'नि दाखंखौ गारनांगौ दाखोन गारनायनि उनाव फुनांगौ आरो खिथु दाननायनि उनाव जोङो हुनानैसो संनांगौ जायो आरो। साम'खौ संनाया जोंहा बिराद गोलाव प्रसेस दङ आरो।
नोंगौ साम' मैगं जानो होमबाला सान्थाम सानब्रैसो नांगौ जायो।
औ।
बिनि बेहा साम'हा बिदै फोर थाबाला बिदैफोरखौबो साफा खालामनो थाखाय टाइम नांगौ जायो।
औ थ' जोंहा दिनैनि साम' ओंख्रिनि रायज्लायनायखो‌ बियावनो फोजोबनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।